अ हेलौ
खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां आं दा नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदायाव सावरायनो ओ कल खालामनाय जादों नोंथां। आ बे आयदायानो जाहैबाय नोंथां आ बेरायनाय बे बेरायनायनि बा दावबायनायनि सायाव नोंथां। दा बिदिब्ला नोंथाङा आं बेखौनो सोंनो सानदों नोंथाङा मबे मबे जायगाफोराव बेरायखो बा बेरायनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो माबायदि गोजोन्नाय मोनो आरो जोंङो मानो बेरायनांगौ बेफोरनि सायाव फंनैसो बुंग्रोदो नामा नोंथां
औ जागोन दे नों थां।
औ नोंथां
बेरायनाय दावबायनायनि सायाव होनब्लाथ' जों गासिबो दावबायनो मोजां मोनखायो गुबुन गुबुन जायगायाव
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो आंथ' एसेबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायाखै बे खाथि खाथिनिनो अरनाचल प्रदेस बेफोराव बेराय दावबायनाय जादों आरो दा नोंथां अरुणाचल प्रदेशफोराव दावबायोबाथ' जोबोद मोजां बिसोरनिया गासैबो बिफां लाइफांजोंनो बुंफ'जोबनाय जायो जायगाया।
नोंगौ नोंथां
दा बिसोरनिखि थांबा गोजोननाय मोनो आरो सान्थियैनो थान्दा थान्दा जायो नालाय।
औ नोंथां
औ आरो जोंनाथ' गोबां रोखोमनि मुंदांखा मुंदांखा जायगा दं।
औ नोंथां
दावबायनो होनोब्ला
औ नोंथां
दावबायनायाथ' जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा
नोंगौ नोंथां
गुबुन गुबुन मोजां मोजां जायगायाव दावबायनो हायोब्ला जों मोजां मोजां बाथ्राबो सोलोंना फैनो हायो आरो
नोंगौ नोंथां
औ दा बिदिनो नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायहेरखो एसे खोन्थागोन नामा?
ओ हागोन नोंथां आ नोंगौ नोंथां सैथो आं गोबां आ जायगायाव गुबुन गुबुन हादोरसाफोरावबो बेरायबाय आरो गुबुन हादरावबो बेरायबाय जेरै आ जोंनि सा सानजा भारतनिनो जेरै आ सिक्किम अरुणाचल प्रदेश मेघालया मिज'राम आ त्रिपुरा आरो नागालेण्ड लोगोसेनो ओरै सोनाब साइडजों सोनाब बेंगल आरो आ बेखौमा बेंगा बेंगालर आरो चेन्नाइ आं मानि बेरायबाय आरो नोंथां दावबायहबाय जेरै बेनिनो गोबां मोजां जेनाखि एक्सपिरियेन्स मोननाय बेरायनानै बे होमबा अरुणाचल प्रदेश होन दां
ओ
जेरै जोङो अरुणाचल प्रदेशआव थाङोबा गोबां मानि मोजां मोजां जोङो आ माबाफोरखौ मिथिंगानि जेनाखि नुथाय बेफोरखौ महरखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां
जेराव जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनै जेरै दाउसिन दाउला बिफां लाइफां एम्फौ एनला जिब जुनार बैफोरबायदि जेखि जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनै जिब जुनारफोर बेफोरखौ जोङो बै जायनाखि अरुणाचल हादोरसेायाव जों नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां
जायनाखि ओ अरुणाचल प्रदेशनि जे थागिबि सुबुंफोर बिथांमोननि जेनाखि राव खौ रायलायनाय राव ओ आरो बिथांमोननि गाननाय जोमनाय बिथांमोननि आ दामनाय बिथांमोननि मोसानाय बिथांमोननि खननाय आरो बिथांमोननि जानाय लोंनाय बिथांमोननि गाननाय जि बेफोरो माने ओ जोबोद माने समायना जेरै जोंहा बर'आ राव हारिमु थुनलाइफोर दङ थिग बिदिनो बिथांमोनहाबो बेफोरबायदि गावसिनि राव हारिमु थुनलाइ दङ नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आ जोबोद आं बेफोरखौ सोलोंबोनो मोन्दों नायबिजिरनानै फैदों मोजाङैनो बिथांमोननि सोमोन्दै आरो लोगोसेनो जेनाखि अरुनाचल हादोरसानि जेनाखि माखासे ओ मिथिंगायारि आ महर बेफोरखौ आङो गोबां मोजां नुबोदों जायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनै जायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोना जेरै बरफ नङा होमबा नोंथां बेफोरखौबो जों नुबोदों बेफोराव माने जोंनि ओनसोलाव नुफेरैखाय जोङो बेफोराव थाङोबा नुयो आरो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो जों बरफनि बिखायाव दसेबाबो गेलेहैनो मोनबा बा रंजाहैनो मोनबा
औ
दा बेनो गोबां माने अरुणचल प्रदेश जेरै सेलापास टावां ओ बेफोरो माने जोबोद माने समायना जायगा बरफजों बुंफबनाय आरो गुबुन गुबुन ओ जायनाखि थागिबि बिथांमोन बिथांमोनाबोनि गोसो आरो महर मुस्रिफ्राबो जोबोद समायना समायना नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा बेल' नङा जेरै जोङो आं माखासे जोंनि आसाम हादोरसानिनो माखासे जेनाखि जोंनि ओ बेरायग्रा जायगाफोर बेफोरनि सायाव एसे बुंनोसै नोंथां जेरै ओ जोंनि आसाम हादरनि सिङाव थानाय जेनाखि बि टि आर बा बि टि सि बेयाव जोङो ओ बेयावबो जोंहा गोबां दं जेरै रायम'ना नेसन ओ माहारियारि पार्क लोगोसे सिखना जोहोलाव माहारियारि फार्क जेरै सरलपारा लावखार ओंखाम जाहैग्रा होननानै बुङो जोङो जेरै आरो धीर बिल, दिेफ्लाय बिल, बाउखुंग्रि लोगोसेनो भैरबखुन्दा आरो ओ दादगारि जेरै काजिरङा माहारियारि पार्क, मानास माहारियारि पार्क माने बिदि गोबां दं आरो जोंनाव बेरायनो थाखाय आसामनि आ दंबावो आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
जेरै जोङो ओ बाउखुंग्रिखौनो बुंग्रोनोसै। बाउखुंग्रिनि माखासेयाथ' जारिमिनारि हाजो नडा होमबा नोंथां? बेयाव गोबां सुबुंफोरा गाखोयो जेराव बेयाव मोन फोरबो खुंनाय जायो बैसागु ओ माबायैनि सिगां ओ जागायजेनिनि सिगां जोंहा बेवहाय साननै सिगां जोंहा बे माबाखौ फोरबोखौ खुंनाय जायो बाउखुंग्रि फेसथि फोरबोखौ नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बेयाव जोंहा मोनसे जारिमिनारि मोनसे हाबा सोमोन्दो दं बर' हारिया जेरै गोदो बाउखुंग्रिया सासे सिख्लामोन।
औ।
बेनि मुङैनो बिथाङा गावनि जेनाखि मोजां मोननाय अनजालु बेखौहाय ओ मोननो थाखाय बिथाङा ओ जोबोद माबायोमोन आरो हास्थायोमोन।
हास औ।
दा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बे फोरबोआव बे हाजोआव लोब लोब फैना गाखोफैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जुदि नोंथाङा गोसोआव माबाफोर हास्थायनाय साननाय दङब्ला बा सोरबा अनजालु अनजालिखौ ओ मोननो लुगैयो बा दा बे हाजोआव ओ खनथाम बा बोसोरथाम गाखोयोबा माने बै साननायफोरा जा फुङो होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथां नङा होमबा?
औ औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबायदिनो जेरै सरलपारा सरलपाराया मोन से जोंनि भारत हादोर आरो ओ भुटान हादोरनि गेजेर सिमनायाव थानाय मोनसे ओ जायगा लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा नङा होमबा नोंथां जेराव ओ खाथि खाला जेरै सोरगिदिं हाजो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय लोगोसेनो ओ बेयाव दैबो बोहैयो। जे दैयाव ओ जोंनि जेनाखि सुबुं माहारिया थांनानै दसे गोजोननाय लाहैयो दुगैहैनानै बेयाव जोङो जोंनि न'खरनि सुबुंफोरजों बा नो जोंनि लोगो दोगोजों थांनानै बेयाव ओ रंजाहैयो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
आरो बिदिनो जोङो बिजों थांनोबा जोंहा सिख्ना जोहोलाव माहारियारि पार्क बेनि गेजेरजोंनो जों थांनांगौ जायो सरलपारायाव नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ
दा जोङो बे थांनाय लामायाव गोबां माबाफोर नुथाइफोर नुलाङो आ जेरै बि बिफां लाइफां आरो जिब जुनार, दाउसिन दाउला बिदिनो सिखिरिफोर सिखिरिखौथ' बेयाव मुख'नो गोनांथार नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बेयाव गोबां गाबनि आरो गोबां जातनि सिखिरिफोर दङ जेरै गोजा गोथां, गोमो गुफुर, गोसोम बेफोर बादि मानि ओ गोबां जातनि सि ख्रिफोर दङ गिदिर फिसा जायखौ जोङो थाङोबा बै लामाफोराव जमा जमा बाथुमनानै गां फुवारना बिरबायनायफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो। जायफोरखौ नुनानै जोङो माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नोंथां नङा होमबा? लोगोसेनो जोंहा बेयाव गोबां नुलांबावो जेरै ओ माबाफोर मैदेर मै बिदिनो ओ जिबौ माने गोबां माने जोंनि गामि ओनसोलाव नुयि बेफोरखौ नुयो आरो नोंथां।
औ
दा नोंथाङाबो ओ नोंथाङा बे जोंनि माबायाव आसाम हादोरनि बबे बबे जायगायावहाय बेरायनानै बेरायखो आरो मा बायदि मोन्दों बेरायनानै बेफोरनि सायाव एसे ससे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ नोंथां
औ
आंथ' दा जोंनि बे डिब्रुगर
औ नोंथां
बा अरुणाचल लिकाबालि पासिघाट बेफोरावनो दावबायदों आरो दा डिब्रुगड़ बुङोब्ला डिब्रुगराथ' मोनसे टाउन गिदिर आरो ना
औ नोंथां
दा जों डिब्रुगर आव थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मोजां मोजां रिजर्ट दं।
औ नोंथां औ नोंथां।
बेफोराव थांनानै माने मोजाङै बेरायना फैनो हायो आरो दा जों समायना समायना गोबां रोखोमनि रिजर्टफोर दं दा बेफोराव थांनानै गोबां रोखोमनि समायना समायना फट'फोरबो लाना फैनो हायो।
नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोराव दा पार्कखौनो बुंबाय आं पार्कआवबो थांब्ला
औ नोंथां।
दसे सम जिरायनानै बा रायलायनानै फैनो हायो आरोना।
नंगौ।
फेमिलिफोरजों दसे टाइम स्पेन्ड खालामनो मोजां आरो। पार्कफोराव थांनानै बेराय दावबायनाया बेनो आरो डब्रुगरआव टाउन नालाय दा अरुणाचल होनोबाथ' जोंनिखि बे बासिघाटथखैजाय
औ नोंथां।
दै बाज्रुम दं बा बे सिङावनो जोबोद समायना समायना फिफां लाइफांबो दं न'फोरबो दं अरुणाचलनि जिहेतु बिसोरनि जायगायाव गाया जोबोद साफा जायोना
नंगौ नोंथां औ।
गावसोरनो गायनाय फुनायजों आरामनो
औ नोंथां।
थायो।
औ नोंथां दा बिदि अब्ला जोंहा नोंथां टाइमाबोथ' जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ औ नों
औ नोंथां।
उम दे बिदिब्ला नोंथां औ औ गोजोनथों दे औ दे।